औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ दा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
हागोन हागोन नोंथां हागोन थारैनो
आङो नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां आयदाखौ बुंनायसाय
बे आयदायानो जाहैबाय आसामाव मा मा आबाद जायो?
औ नोंगौ नोंथां थारैनो जोबोद मोजां आयदा नोंथां
औ बेनि सायावहाय एसे सावरायलायसै होननानै नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ नोंथां अब्ला नोंथाङानो एसे जागायग्रोना होदो नामा नोंथां
जायो जायो नोंथां
औ नोंथां जागोन दे ।
जाहैबाय जोंना आसामाव जानाय आबादफोरनि सायाव सावरायनाय ना दा औ ओ । जोङो आसामाव थाग्रा हिसाबै आसामनि थागिबि हारि हिसाबै जों मिथिखागौ जे जोंनि सोरगिदिं बा आसामाव ओम मा मा मैगंफोरा बा मा मा आबादफोरा जायो ।
औ नंगौ नोंथां ।
गोदो गोदायनिफ्रायनो आसामावहाय गोबां आबादफोरखौ जोङो मावनाय नुबोदों ओ गाहायै माइ आबाद फाथो आबाद आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बेसर ओ ओरै आलु
औ नंगौ नोंथां।
खौ जोंनि आसामावहाय फ्राय मावनाय नुयो आरो। ओ आथिखालावहाय गोबां बिबांनि थालिर खौबो जोंनि आसामाव मावसै आरोबाव जेब्ला ब्रिटिशफोरा जोंनि। भारताव फैदोंमोन। बिनि उनावहाय बिसोरो सा सानजा भारताव हाबफैनाय समाव बि‌ सिथ कम्पानिया मा खालामदोंमोन। जोंनि आसामावहाय सा साहानि माखासे कम्पानि खौबो जागायजेनदोंमोन आरो। आरो बै समनिफ्रायनो दासिमबो जोंनि आफादा ओ जोंनि आसाम। मा मानि साहा आबादनि थाखाय मुंदांखा। ओ बेबायदि आरो औ। दा ब्रिटिशफोरा फैखांनायनि उनाव साहा आबादा मावदोंमोनब्लाबो दिनैसिमबो जों बे। खान्थिखौ गाराखै माने गोबां आसामनि ओ हा
औ नंगौ नोंथां।
बिराद मोजां साहाब। आबाद जानायखाय दासिमबो गोबां बिबांनि साहा आबादखौ जोंनि आसामाव गायनाय नुयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। दा माइ आबादाथ' जों बयबो गायखायो आसाम नाङैनो एखेबारे माइखौ गायजोबो। जेन'बा दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगो। जोंना बे बोथोरावहाय माइनि आबादा जोबोद मोजां जायैखाय जोङो। खाबजाथाव बोथोर थाखाय बे दैज्लां बोथोरावनो माइखौ। सारा आसाम नाङैयावनो मावनानै जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
माइ आबादनि थाखाय मानो खाबजाथाव होनोब्ला। आसामा ओरैबायदि। जायगायाव दङ। जेराव माने सान्दुङाबो थोजासे। अखानि दैयाबो थोजासे। आरो बिनि हाया हासार गोनां आरो बियो दैखौ लाखिनो हानाय। मोनसे गुन गोनां जायगा आसामनि हाया।
औ नोंगौ नोथां थारैनो।
आसामनि साहाजों थानाय ओ। भुटान ओ जे हाजो हिमालय हाजो बे हिमालय हाजोआ आसामनि। आबाद मावनो थाखाय। माखासे नांगौ जानाय दैनि बिबांखौ खाबजाथाव खालामनानै होयो। मानो होनोब्ला ओरै जोंना। ओ खोला सोनाब ओनसोलनिफ्राय मौसुमि बारा फैनानै जेब्ला। बे भुटान हाजोआवहाय बा हिमालय हाजोआव नांथाफैयो अब्ला। बे नांथानानै जोंनि आसाम रायजोनि गेजेरजों बिरबोयो आरो। जाउनाव मा जायो बे जोमै फोरा गोबां बिबांनि अखा लानानै फैयो। बे अखाया जोंनि आसामाव गोग्लैफैनानै गोबां। बिबांनि दैखौ जोंनो राननानै होयो आरो। बिनि थाखायनो आ सामा माइनि थाखाय थोजासे दैखौ मोननो हायो अखाजों। बेबायदियैनो मिथिंगायारि बायदियैनो आसामा ओरैबायदि ओनसोलाव थानाय जेराव माने। मोनसे इसोरनि दान बायदि साननानै लाजायो बाव थानाय हायाबो हास सार गोनां बेजों लोगोसे ओ खाबजाथाव बोथोर। आरोबाव समायना रमायना। मिथिंगानि माखासे सोरजिखानाय। नोजोरजों बुंफबनाय आरो बे आसामा ओंखायनो बेवहाय मोजां। मोजां मोजां आबादफोरा जायो। आबादनि अनगायैबो माखासे गाव हास हारथिङैनो रज'नाय गोबां बिफां लाइफांफोरबो दं। जोंनावथ'थाबो मिथिखायो जेरै साल बिफांफोर। बेफोरो जोंनि आसामनि बिराद मोजां सम्पद बा धोन गोनां। माने धोन धोननि मोनसे सम्पद आरो। जायखौ जोङो ओ बोसोरफ्रोमबो। फाननानै गोबां रां खामायनो हायो आसाम सरकारा‌। आरोबाव बिनि अनगायैबो मा खालामो जोंना साहा आबादनिफ्रायबो गोबां बिबांनि रांखान्थिया आसामा आरजिनो हायो आरो सरकारा। बिदिनो आसाम नाङै आरो बाव गोबां आबाद दङ जेरै थालिर आबाद, थालिर आबादखौ आथिखालावहाय आसामावहाय गोबां मावनाय नुनो मोनो। सै मानो होनोब्ला थालिरनि थाख थाखायबो जोंनि आसामा जोबोद खाबजा खाब गोनां आरोना खाब जानाय हा। आरोबाव जोंनि जे बारहावा बे बारहावाया थालिर बिफां गायनो थाखाय जोबोद मोजां। गुदुंबो नङा गुसुबो नङा ओ बिनि थाखायनो थालिर बिफांखौ आथिखालाव गायो आरो। आरो आलुफोराथ' जोंनाव बिराद मोजां जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंनाव नैबे बेसर आबाद बेबो बिराद मोजां जायो जायनि जाहोनाव मा जोङो गोबां गोबां बिबांनि बेसर आबादखौ गायनानै जोङो गाव ओनसोलावनो सोरजिनाय माखासे जाग्रा थाव जायखौ जों थाव गुबै होनना बुङो बे थाव गुबैखौबो गोबां बि बिबांनि मोननो हायो आरो बाहेरानिफ्राय लाबोनाङा आथिखालावहाय थाव गुबैया जोंना आसामावनो बेसरानो गोबां बिबाङाव दिहुनजायैखाय जोंनि ओनसोलावनो दिहुननानै दा ओ लकेलनि गोबां ट्रेडमार्कफोर दंसै आरो जों जायफोरनिफ्रायहाय बायनानै जायो कम्पानि फिसा फिसा उजिबाय। दा बेफोर जाहैबाय जोंनि आसामनि गाहाय गाहाय आबादफोर। फाथो आबादाबो जों जेरावबो गायो बावनो जालाबायो। दा बेबायदि गोबां आबादफोरा जोंनि आसामाव जायो आरो नोंथां। दा बेखौनो आङो नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो खोन्थाबाय माखासे आबादफोरनि सायावहाय दा आंबो नोंनिफ्राय ओ माखासे आबादनि सायावहाय नोंथाङा जा मोनथिगौ बे मोनथिनायफोरखौ एसे खोन्थानानै आंनो मिथिहोनो थाखाय नोंथांसिम खावलायनाय थाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां थारैनो नोंथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायलांबाय नङा होमबा नोंथां? दा बेनिनो नोंथाङा आं माखासे मोनसे आबादखौ बुंबावनो सानदों। जेरै माइ आबाद नङा होमबा नोंथां? माइ आबादा बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनि आसामनि गाहाय आबाद होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथां बे माइ आबादखौ खौ जोंनि मानसिफोरा माब्ला गायो होनना बुङोब्ला जुन जुलाइआव गायनाय जायो आरो नोंथां। बे मास मोननै समावहाय मोजाङैनो दामा दुम गायनाय जायो आरो नोंथां दा जेनेबा जुलाइ नङम्बाराथ' मासआ नोंथां दा जुलाइ बे मासाव जोंनि बर' गामि बा जोंनि आसाम ओनसोलावनो बांसिन सुबुंखौनो माइ गायनाय नुगोन नोंथां। दा नों न'आव थाङोब्ला नोंथां मानसिखौ लोगो मोननाय नङा मानो होनोबा दा बयबो गाव गावनि माइ गायनाय दुब्लि फोथाराव बयबो मुखुब। दा बे समाव। नोङो बांसिन मानसियानो दा नोङो जोंनि गामिफोराव थाङोबा नोंथां नुनो मोननाय नङा नों मानसिफोरखौ। गासिबो नों दुब्लि फोथाराव नुजोबगोन। बयबो दुब्लि फोथाराव सो। सोरबा माइ गायनाय सोरबा हालेवनाय दावराव दावसि सोरबा ओंखाम हैनाय फुङाव नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो गासिबो बे समाव गाससिबो माइ गायनाय आबादावहाय बेस्थ' जाना थायो आरो। नोंथां। दा जोंनि आसामाव बे माइ आबादा गाहाय बिफाव लायो आरो नोंथां। आरो लोगोसे जोंहा माखासे आबादफोर दंबावो जेरै नोंथाङा दहाय साहानि आबाद होनना बुंदों नङामोन नोंथां? दा लोगोसे दंबावो जोंहा गय आबाद नङा होनोमबा नोंथां। आसामाव गय आबादा बिराद मोजां जायो नोंथां। दा न'खर न' न'खर बुङोब्ला नोंथां न'खर न'खर गोबांनियावनो गय आबादखौनो नुनो मोनगोन नङा होनोमबा नोंथाङा जोंनि बर' गामिफोराव माइ आ बिराद जायो सरि मा होनो ओ गया गोबां जायो आरो जोंनियाव बिराद फिथाइ बरा बरा फिथाइ गिदिर गिदिर नायथाव नायथाव आरो बिराद बुरजा बुरजा बिदां बेफोरबायदि जायो आरो जोंनियाव नोंथां। दा बेफोरबायदिखौहाय नुनो मोनो आरो जोंनियाव आरो लोगोसे दंबावो जोंनाव औवा नों थां औवाया जोंनियाव बिराद जायो आरो आसामाव बिराद औवा जायो नोंथां दा मानो होनोबा नोंथाङाथ' मिथिखायो जोंनि आसाम होनोबा सो खोमखोर समायना एखेबारे माने ग्रिन ग्रिन गोथां गो थां होनना बुङो होमबा नोंथां आसामाव दा खाबजाथाव जायगा आरो नों थां जोंनियावहाय बे औवा आबादखौ बिराद नुयो। गामि गामि ओनसोलाव औवाखौ बिराद मावो। मानो होनोबा जोंनि आसाम ओनसोलाव बांसिन औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो नोंथां। जेरै ओ सियार बायदिसिना बानायनाय न' लुनाय नङा होमबा नोथां। दा बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोंना सियार टेबोलबो बानायो बे औवा जोंनो एखेबारे मोजां मोजां। आरो जेरै ओ मा होनना बुङो नोंथां जेखाइ खबाइ हेबनाय नङा होनबा नों नोंथां दुलि बानायनाय नङा होमबा नोंथां। आरो औवाजों गोबां फोरबो बानाय जेरै लेखा दिहुननाय न ङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ औवाजों नुनो मोनो आरो नों थां दा जाय जाहोनाव आसामाव गोबां दिडमान्ड दं आरो दा बेफोरखौहाय बायरा मावफ्रावबो ओ रायजोफ्रावबो आसामनिफ्रायनो औवाफोरा बिराद साप्लााय जा लाङो आरो नोंथां। दा बेफोरखौ जोंनि ओनसोलनिफ्राय माखासे आबादफोरा गाहाय गाहाय बिफाव लायो आरो नों थां जेरै आरो माखासे दंबावो नोंथां बेफोरो जेरै बुंनो थाङो ब्ला जेनेबा ओ दानि दानियाव आरो नुबावबाय आरो राबार नङोमबा नोंथां।
राबार राबार जायखौ जोङो राबार बेखौ गोबां नुनो मोनसो जोंनि आसाम ओनसोलाव जेरै गवालपारा थिङै नङा होमबा नो नोंथां दा जोंनि आसाम ओनसोलाव माखासे जिल्लाफोराव नुनो मोनो आरो बे रबादजों मा खालामो नोंथां। जोंनि जे सालायनाय नङा होमबा। साइकेल टायार ओ कार टायार मटर टायेर बेफोरखौहाय नुनो मोनो बानायो आरो बे राबारजों दा बे राबाराबो जोंनि आसामाव दा गोबां मामा डिमान्ड नङा होमबा नोंथां गोबां मामाखौहाय गायनाय बा आबाद मावनायखौ नुनो मो नो नोंथां दा बेफोर दङ आरो नोंथां आरो ओ दंबावो माखासे जेरै नोंथाङा होननाय बा बायदि जेनेबा मैगं थाइगंनि आबाद नङा होनबा नोंथां। फिथाइ सामथायाइनि आबाद नङा होमब नोंथां आरो आसामाव मोनसे दंबावो ओ आसाम लेमन होनना बुङो जायखौ नङा होमबा। जातिय फल होनना बुङो एसामिसाव नङा होमबा रजोनि रायजोनि फिथाइ। बे जाहैबाय जोंना लेमन नङा होमबा लि लिबु बर'आव लिबु होनना बुङो। लेबु दा बे लेबुआबो जोंनि आसामाव बिराद मोजां जायो आरो नोंथां। नङा होमबा नोंथां दा बेफोर लेबुफोरखौ बायहेरा देशफ्राव बायेरा रायजोफ्राव बायहेरा कान्ट्रिफ्राव साप्लाय हरनायखौ नुनो मोनो। दा नोंथां ओ जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नों थां औ दा नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांखौ आङो हा हा गोजोननाय जासिबाय नों
औ नोंथां नोंथांजोंबो सावरायनायाव गोबां ओ बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय बेनि थाखायनो नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां बिदिब्ला गोजोनथोंसै। औ औ।